हेलौ
औ खुलुमबाय नोंथां।
अ खुलुमबाय नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलि समनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय
आंनिफ्रायबो गोजोन हामलायनो बावहरनाय थाबाय
अ नोंथां अ बेनिफ्राय नों-नोंथाङा नोंथाङा मोनानि आदारखौ जाबाय। हेलौ
जाखांबाय आं दा
औ बेनिफ्राय मा माजों जाखो? नोंथाङा एसे बुंलाय खोनादों नोंथां खोनादों?
उम ओ नाजों नोरसोन बिलाइ रुदुबनाय बेजोंनो जाबाय दिनै
अ बिदिब्ला गोथावानोमोन माथो आंबो जाबाय जानाय
गामिनि ओ मैगं माने हाग्रानि मैं गं जाहैबाय जानो गोथाव
औ बेनिफ्राय औ नोंथां आंबो जाबाय जानायालाय। ओ आंनाथ' दालि आंबो जाबाय जानो दालिमोन। बेनिफ्राय खान्थालनि बेगर हेलौ खान्थाल‌ ओमफ्राय आरो नामोन। अ नोंथां
मिनि हेलौ
औ औ माने औ खोनादोंना नोंथां?
खोनागासिनो दं आं